नोंथां औ खोनादों दे नोंथां।
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथां जो थाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि जोंनि बर' सुबुंफोरनि जानाय लोंनायनि उम जानाय लोंनायनि मैगं -थाइगंनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला
औ नोंथां।
औ।
जोंना। ओ जानाय लोंनायनि बुङोब्लाथ' गोबां ओंख्रिफोरा फायो नालाय ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि बागैनो नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनोसै याआङो जोंनि ओ दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' गिबियावनो जोंना अनला ओंख्रिया खुगायाव फैग्रोयो आरो। जोङो अनला ओंख्रि बुङोब्ला ओ बायदि रोखोमनि जानायखौ नुनो थाङो आरो। अनला ओंख्रि संनायखौ नोंथांनो एसे फोरमायनिसै जोङो अनला ओंख्रिखौ अ बायदि रोखोमै जानो हायो जेरैबायदि ओ औवा मेवाइजों नङाब्ला खोरदैफोरजों जानायखौबो नुयो आरो। बिब्दिनो जो ओ औवा मेवाइजों जानोब्ला गिबियावनो ओ माइरं खौ जोङो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला बियो गुरै जायो बि खौ बोखांनानै जोङो ओ दिंखिआव नंआब्ला उवाल फोराव देनानै लानाय जायो आरो।
औ नंगौ।
ओ दानि समावथ' जोंहा बिब्दि खस्थ' खामानिफोरखौ बायो नालाय। बेनिखाय जोङो ओ जा गोदान मुगानि ओ मेचिन खारदोंना मिक्सार ग्रिन्डार बायदिफोरखौबो जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो। बेनि उनाव ओ जोङो बेखौ औवा मेवाइजों जानो गोनांब्ला गिबियावनो औवा मेवाइ खौ लाबोग्रोनाय जायो आरो। जोङो गासैबो औवानिखौ जानाय जाया खायसे औवानिखौल' जानाय जायो आरो बिब्दिनो बेखौ लाबो ख खांनानै जोङो मोजाङै बेनि खोमोनफोरखौ गारनानै बे खौ सुनानै ओ खारैजों गोरलै गोरलै हानानै लानाय जायो आरो। बेवहाय जोङो बायदि बेदरफोर अमाफोर नङाब्ला फोर हान‌ ला होनोब्ला बेखै जोङो एसे एउफ्राननानै लानाय जायो आरा। बेनि उनाव हानानै लाखानाय औवा मेवाइखौ जोङो ओ दसे सम रबहोनाय जायो आरो बेवहाय खारै आरो बायदि मस थ्लाफोर होनानै ओ बेनि उनाव बेयो रबोब्ला जोङो बेवहाय दै होनाय जायो आरो बेखौ ओ दै खौ मोजाङै गोदौ होग्रोनाय जायो आरो। जोङो बेवहाय खारैखौ बुङोब्ला जोङो खारैखौ थालिरनिफ्राय बानायनायखौबो नुदों। आरो खायसेखौ बेसरनि जा साख्लि बेखौ सावनानै बे खौ हाथ'फ्ला बानायनानै बेनिफ्रायबो बानायनायखौ नुदों आरो। आरो बेनि उनाव जेब्ला ओंख्रिया मोजाङै ग्लाब ग्लाब गोदौवो अब्ला जोङो बेवहाय देनानै लाखानाय अन गुन्दैखौ मोजाङै आखायजों एसे एसे सारनानै होनाय जायो आरो। ओ जाहाथे अन गुन्दैया ग'था जायै बायदि बेनि उनाव ओ अ ओंख्रिया मोजाङै आरोबाव गोदौफिनोब्ला बेवहाय जोङो एवनानै लाखानाय ओ बेदरखौबो होनाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ मोजां खारैफोर नांनायनि उनाव ओंख्रिया जोङो मोदोमनायनि थाखाय ओ गंगार दुन्दिया बा खासिथारि बायदिफोरखौबो होनाय जायो आरो। बेबादियैनो जोङो अनला ओंख्रिखौ थाइगिरजों बा खोददैजों गोखै संनानै जानायखौबो नुदों बेवहाय जोङो बांसिन ओ सुबुंफोरखौ नाखौ बाहायनायखौ नुदों आरो आरो बेनि अनगायै बो जोङो अनला ओंख्रिखौ खारै महरै बासिगिजोंबो संना जानायखौ नुदों आरो खायसेखौ साम'जों आरो खायसे खौ लाथाजों संनानै जानायखौ नुदों आरो बिदिनो अनला खारैखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमै गावब गाव थावनायजों ओ संनानै जानायखौ नुदों आरो नोंथां। आरो बिब्दियैनो जोङो दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' सबाय ओंख्रिखौबो ओ बुंनांगोन सबाय ओंख्रिखौबो जानो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो सो नानै दोनग्रोनाय जायो आरो आ जाहाथे बेनि सानि गोसोम बिगुरफोरा गुनाय बायदि आरो सबाया एसे गुरै जानाय बायदि सबायखौ जोङो साम'जों जानो गोनांब्ला गिबियावनो ओ सबाय सोमखांनानै सामुखौ जोङो सानसे बा साननैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे सामुआव थानाय मैलाफोरा ओंखारनाय बायदि ओ बेनि उनाव बे जोङो मोजाङै सुस्रानानै बेखौ खायसेखौ जोङो कारजिफोरजोंबो सुनायखौ नुदों आरो खायसेखौ मनायाव सोनानै जोङो मोजाङै हुयै हुयै सुनायखौबो नुदों आरो आरो बेनि उनाव बेखौ सुखांनानै जोङो ओ बेनि जा धागोन बेखौ गारनाय जायो आरो उनजा ऐसे ऐसे दानना लानाय जायो आरो बेनि उनाव आरोबाव बेखौ सुखांनानै जोङो बेखौ दसे सम दै होनानै सारायाव एसे रुनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो जा सोमनानै लानाय सबाय बेखौ जोङो बोखांनानै खारैजों एसे ओ रब होग्रोनानै लानाय जायो आरो जोङो खायसेखौ थावजों एवफ्राननानैबो लाग्रोनायखौ नुदों बेनि उनाव ओ बेवहाय जोङो खारै होना रहायनायनि उनाव बेवहाय दै होनाय जायो ओ जाहाथे बियो गुरै जायो बियो मोजाङै गोदौखांनायनि उनाव जा ओ सामु बेखौबो जोङो एसे एवफ्रानानै बेवहाय होनाय जायो आरो जेरैबादि अनला ओंख्रियाव जोङो मस्लाफोर होनाय जायो बिब्दिनो जोङो सबायाइ ओंख्रियावबो होनायखौ नुदों आरो बिब्दिनो ओंख्रियाव मोनखांनायनि उनाव जोङो ओंख्रिखौ मोदोमनायनि थाखाय गंगार दुन्दिया बा खासिदारि बायदिफोरखौबो बेवहाय होनाय नुदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिब्दि जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बेखौ माबोरै संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो जोंहा माने अनला खारैयाथ' जोंहा दोरोङारि माने मुं मोननाय आरो नोंथां
औ
औ बेनि अनगायैबो जोङो माने जोंनि बर'फोरा माने गोबां बेबायदिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय मेगं खाबथेंनानै जानो रोङो आरो
औ
औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो जोंहा मेसें बोथोरावथ' जोंहा दुब्लियाव नारा दुब्लियाव जोंहा माने माना मुनि मोनो नालाय औ
औ
जोङो बेखौ जों माना-मुनिया जोंनि देहानि थाखाय मोजांखौ औ जों बेखौ खाना लाबोनानै जों बेखौ आलुफोरजोंबो एवनानै जानो हायो जों बेदरफोरजोंबो एवनानै जानो हायो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो जोंहा जारि जारिफोरखौ जोङो माने ना बेबायदिनो ना फिसा फोरजों जानानै माने गोथाव मोनो आरो नोंथां औ नोंथा खोनादों ना
औ खोनादों दे
औ बेबायदिनो जोंहा धरमपल बेफोरबो जोंनि मानि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो नोंथां औ बेफोरखौ माने गुजुयो ब्ला गगा मोनोब्ला बेफोरखौ जोङो फालाव सेब सेब होनानै एवनानै जायोब्ला जोङो माने एसे मोजां मोनो आरो नोंथां औ अनला खारैया माने जोंनि बर' समाजाव माने माने गो जोबोद माने गोनांथार आरो नोंथां जोङो बेखौ नांथारगौ आरो जोंनो जेरैहाय जोंहा गामियाव हाबा जायोब्ला माने बेखौ हाथासुनि जुलि होनायाव माने हाथानि ओंखाम जाहोनायाव खैना गोदाना बर गोदाननो माने बेखौ अनला खारै मैगंखौ संथारनांगौ जायो आरो नोंथां औ बेखाय बेहाय जोङो हाथासुनि होनायाव माने बेखौ अनला खारैखौ माने बरनो जाहोनाय जायो औ बेनिफ्राय जोंहा बेनि अनगायैबो जोंहा गामिनि सुबुंफोरनो बे अनला खारै ओंख्रिखौ जाहोनाय जायो आरो नोंथां औ बेनि बेनि अनगायैबो जोंहा माने बे आघोन मांखोआव माने जोंहा बेबायदिनो माइ गोरलैनि फुजा होयोब्ला बेबायदि बिदिनो न'खर न'खर माने अनला खारैजों दाउ बेफोरबायदि संनानै ओंखाम जाहोनाय हुदाया दंथारो आरो नोंथां।
औ-
औ बेनि अनगा अगायबो जोंहा माने बेबायदिनो बर'नि साहित्य सभाफोर जायोब्लाबो जोङो माने अनला खारैखौ जोङो माने बेबायदिनो बेबायदि मिटिंफोराव मोनजानाय जायो आरो नोंथां।
औ-
बेनि अनगायैबो जोंनि गोबां बर'नि हटेलफोराव जोंहा जेरै माने गोबां बर'नि मैगंफोर मोनो दानियाहाय जोङो माने औ गोबां बायनानैबो जों मोनजानो हायो औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो जोङो सबायाइ अनला खारफोरखौ जोङो बेबायदिनो दाउ गोरान अमा गोरान मुला खु दि गोरान बेफोरबायदिजोंबो जानो हायो जेरै नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो जोंहा औवा मेवाइजोंबो औ जोंहा माने अनला खारैखौ जोङो मिखिबो जानो हायो आरो जेरैहाय जोंहा थाइगिर होनानै थाइगिरजों अनला खारैयाव थाइगिर ना होनानै जायोब्लाबो जोंहा गोबां गोथ गोथाव जायो आरो नोंथां।
औ
औ नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने बर'फोरनि मेगं होनोब्ला माने जोबनो गैया आरो नोंथां जोंहा गोबां बेबायदिनो हाग्रा बंग्रानि खारथोंजै जोंहा दा थास' थास'नि थास' बिबारनि सिजोन नालाय औ जोङो बेखौबो माने जोङो बायना जोङो माने दाथ' जोंहा थास' बिफांबो जोङो नुनो मोनला जालांबाय नोंथां। औ बेबायदिनो जों हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानैबो जोङो थास' बिबारखौ जोङो अमा बेदर नाफोरजोंबो जों गो जानानै जबोर गोथाव मोनो आरो नोंथां औ जेरैहाय जोंहा माने सिंग्रि मैखि होनोब्लाथ' जोङो सिंग्रि मैखिखौ नाजों संनानै जायोब्लाबो जोबोर गोथाव आरो औ जेरैहाय नोंथाङ खोनादों ना
औ खोनादों दे
हेल' नोंथां
औ खोनादों दे
औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो एम्फौ लाथा एम्फौ लाथाखौ जोङो माने बेबायदिनो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै बेबायदिनो जोङो माने रुगारनानै जोङो प्राइभेआवनो जानो हायो आरो जोङो मै फिथाइ संग्रि मोखिफोरजोंबो जों बेला टाइमखौहै एवनानै जानो हायो आरो नों दा
औ
औ बेबायदिनो जोङो माने बेबायदिनो जोंनि बर'नि बर' सुबुंफोरा माने गोदोहायथ' बेफोरबायदि माने ह हाथाइ बाजारनि मैगंफोर बायनानै जायामोन नालाय बांसिनानो बेबायदिनो न' खा थिंनानै बेबायदिनो न'फोरावनो एसे एनै गायना लानानै बे बेबायदिनो गोबां जायोमोन आरो औ जोंहा बेबायदिनो मेसें बोथोराव आलु दुब्लिफोराव आलुफोर गायोब्ला बेहायथ' माने गोबां गुथा गुथ्रा ओंखारो नालाय बेखौबो जोंहा बेबायदिनो जोङो लाइ लाफा फोना लानानै जोङो बेफोरखौ खारैफोरजों खारदै संना खारदै खाारलि संनानै जायोब्लाबो जोबोद गोथाव मोनो आरो नोंथां
औ
जोंनि बर'नि मैगंफोरखौ गुबुन जाथिनि गुबुन हारिनि मानसिफोरा मुगैमोनाथ' दाथ' नाथाय जोंनि बर' हारिनि मैगंखौसो गोबां गुबुन हारिफोरखौबो संनानै जाग्राखौ जों संना जानायखौ जों नुनो मोनग्रा जाबाय आरो नोंथां औ बेबायदिनो माने जोंनि बर'नि मैगङा माने ओरैबायदि गोथाव माने माने संनानै जानो रोङोब्ला आरो नोंथां ओरैबायदि गोथाव माने जोबाबो मिथिलायि बायदि आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो गोबां हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो जों खाबथंनानै जानो हायो आरो जों न'आवनो गायनानैबो न'आवनो बानायनानैबो जों जानो हायो औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों बर'नि मैगं थाइगं सं जानायनि सायाव सोमोन्दै रायज्लायनानै मोजां मोनबाय
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ